गोजोन बेलासि नोंथां
औ नोंथांसिमबो गोजान बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय
औ नोंथां दा जोङो जेन'बा दिनै मानो मा होनो जेनेबा गामि ओनसोलाव सुबुंफ्रा मारोरै जिउ खुङो आरो नोगोर ओनसोलाव माबोरै जिउ खुङो बेनि सायाव ओ सावरायलायनोसै नामा होनो नोंथां अब्ला नोंथाङा बबे मोनसेखौ फोरमायनो आङो बेखौनो फोरमायदों नोंथां।
औ नोंथा आंथ' बांसिन गामियावनो थायो नालाय आं नोंथांनो गामि ओनसनि सोमोन्दै फोरमायग्रोनोसै आरो नोंथां बै गामि ओनसोलाव जोंहा सुबुं फोर माबोरै जिउ खुङो बेनि सायाव, जोंहा बुंनो थाङोब्ला गामि ओनसोलाव संसार जानाय बा जिउ खुंनाया जोंहा मा बांसिन मिथिंगाजों गाहाय सोमोन्दो गोनां बा बिथिंगायावनो थानानै जोंहा जिउ खुङो आरोना नोंथां। जेरैहाय जोङो बांसिन गामि ओनसोलावहाय सुबुंफोरा आबाद मावनानै संसार जायो जोंहा माबायदि आबाद मावो होनोबा जोङो मोनफ्रोमबो आबादखौनो मावो फ्राय बांसिनानो जेरैहाय जोङो जोंनि गाहाय आबादखौ जों बुंनो थाङोब्ला माइ आबाद बे माइ आबादखौ मावनाय जायो बिदिनो बेसरनि आबाद दालिनि आबाद आरो आलु बायदि रोखोम मैगं थाइगंनि आबाद खौ जोंहा मावनाय जायो आरो बे आबाद मावनायजों लोगोसे जोंहा मा माखासे जिब जुनार फिसिनायनि गेजेरजोंबो नखर संसारखौ खुंलाङो आरो ना नोंथां जेरैहाय दाउ अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय मोसौ फिसिनाय बेफोर बदिसिना रोखोमनि ओ माखासे जिब जुनार फिसिनायनि गेजेरजों जोंहा जिउ खुंलाङो थिग बेबायदिनो जोंहा ओ गाव गावनो जाग्रा आदारफोरखौ जोङो आबाद मावनानै जोंहा बुथुमनानै लायो आरोना नोंथां आरो जोंहा मा बुंनो थाङोबा गामि ओनसोलाव संसार जानायावहाय ओ फरायनाय बायदिसिनायावहाय जोंहा मा नांगौ रोखोमनि फरायनायखौ खौ जोङो गाहाय थाखोआवल' मोनो आरोना जेरैहाय जों बुंनो थाङोबा जोङो जि थाखोसिम बा जिनै थाखोसिमल' जोंहा जायगायावनो फरायनो थाखाय खाबु मोनो। बेनिफ्राय गोजौ थाखोसिम फरायनो थाखाय जोंहा गुबुन सोहोर फारसे फैनांगौ जायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोंहा गामियाव संसार जायोब्ला जोंहा मा गोग्गो बारहावाखौ जोङो मोननो हागोन आरो सुबुंफोरनि हेफाजाब होलायनाय बा रायजोफोरनि हेफाजाब होलायनायाव खामानि हाबा हुखायाव खामानि मावलायनायाव जोंहा हेफाजाब मोनो आरोना नोंथां जेरैहाय गंसे न'खराव हाबा खुङोब्ला बेहाय रायजो राजाफोरनि मददखौ जोङो मोनो थिग बेबायदिनो जोंहा मा खालामो मराकासफोर खुङोब्लाबो जोंहा मा रायजो राजानि हेफाजाब मोनो सोरबा सुबुंनि न'खराव माखासे जेंना जेंगोना जानाय नुयोब्लाबो रायजो राजाफोरा जोंखौ फैनानै खौसेै हेफाजाब होनोलायखौ जोङो मोननो हायो आरो ना नोंथां जोंहा गोग्गो आबहावानि थाखाय जोंहा गामि ओनसोलखौ सायख'ना लानो हायो थिग बेबायदिनो जोंहा मा माखासे मैगं थाइगं जाय मैगं थाइगंखौ जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंखौ बेफोरखौ जोंहाबा आबाद मावनांगौनि मिथि गैलियाना नोंथां बेफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै जानो हायो आरो नथा बेफोरो जोंनि बा मुलि हारिनि बा जोंनि माखासे देहानि थाखाय मुलाम्फागोनां मैगंफोर जाय मैगंफोरखौ जायोब्ला देहानि माखासे बेराम आजारफोरा खारो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा बुंनो थाङोब्ला लामा बा जोंहा मा हान्थामेला बे हान्था मेलानि जेंनाखौ जोङो मोगा मोगि जानो गोनां जायो माबेबा समाव मानो होनोब्ला जोंहा गामि ओनसोलावहाय हान्थाामेलानि राहाया दासिमबो एसेबां गोजौ थाखोसिम जौगायाखै बेखौ आं बुंनो सानो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा मोब्लिबनि जे गोहो बे मोब्लिबनि गोहोआबो जोंहा गामि ओनसोलावहाय नांगौ रोखोमनि जौगायाखै जउनाव जोंहा माखासे खम समनि थाखायल' जों मोब्लिबनि गोहोखौ मोननो हायो मानो होनोब्ला जोंहा एसे अखा बार फैब्लानो जोंहा गामि ओनसोलजों लांनाय जे थार बे थार फोराहाय माने जलाबाय जायो आरोना नोंथां जायनि जावनो जोंहा एसे बोथोर गाज्रि जायोब्लानो मोब्लिब नि गोहोखौ जों मोननो हाया मानो होनना बुङोब्ला जोंहा गामि ओनसोलाव गोबां बिफां लाइफांनि अनजिमाया बारा जायनि थाखाय एसे बार अखा फैयोब्ला बिफां लाइफांफोरा मा लामा सामाफोराव बा जोंनि मोब्लिबथारफोरावहाय बायसिननानै होनायखौ जों नुनो नुनो मोनो आरो नोंथां जायनि जाहोनाव जोंहा मोब्लिबनि जे जोंनो गोनांथि जानाय बेयो जोङो खम बिबांनिखौ जों मोनो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा गामि ओनसोलाव आथिखालावहाय बांसिनानो जे थांना थानायनि राहा बे राहाखौ
सोरबा सोरबा नागारनानै टाउन सोहोराव थाहैयो आरो नोंथां मानो होनोब्ला नोंथाङाथ' फोरमायनो हागोन उनावहाय। टाउन सहरनि सोमोन्दै आं नोंथांनो गिबियाव गामि सोहो गामि ओनसोलनिखौ फोरमायग्रोनो सानज्रिबाय। जे जोंहा गामि ओनसोलाव माखासे जोङो गाव हारसिंनो सोरजिनानै माखासे ज गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ लायो जेरैहाय जोङो ना हमनो बा बायदिसिना खालामनो थाखाय जेरै जोङो जेखाय खबाइ बेफोरखौ बाहायो ओमफ्राहाय जोङो माइरं जावनो थाखाय जोंहा मा बाहायो ओ संग्राय सान्द्रि बेफोरखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो दा बेफोरखौ जोङो गाव गावनो हेब बनानै आखाइजोंनो दिहुनथाय बा सोरजिलु गोहोजों दिहुननानै लायो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंहा गामि ओन ओनसोलाव गोबां रोखोमनि सुबुंफोर थायो जेरैहाय जोङो धोरोमफोरखौनो बुंनो थ थाङोबा बा गुबुन हारिसाफोरखौनो बुंनो थाङोब्ला अब्लाबो जोंहा मा खौसेयै संसार जालायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ओ थिग बेबायदिनो जोंहा गामि ओनसोलनिखौ बुंनो थाङोब्ला सोहोर ओनसोलनिफ्राइ साबसिन होन्नानै बुंनो हायो आरो बेबायदिनो सोहोर ओनसोल ओनसोलाव माखासे मैगं थाइगंफोरखौ गामि ओनसोलनिफ्रायसो फानहरनाय जायो। आबाद मावनानैहाय आरो जोंनि गामि ओनसोलाव मावनाय आबादा जोंहा दोरोङारि आदब खायदाजोंनो बांसिन मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। नोंथाङाबो थिग बेबायदिनो टाउन सोहोरनि सोमोन्दै फोरमायथिनो हागोन नामा?
दा नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायलांबाय जेन'बा ओ गामि ओनसोलाव सुबुंफ्रा माबोरै जिउ खुङो दा नोगोर ओनसोलाव सुबुङाव सुबुंफ्रा जिउ खुंनायनि माबाया लामाया
मानो होनना बुङोब्ला ओ टाउन सहराव थाग्रा बांसिन सुबुंफ्रानो गावबा गावनि बे सानफ्रोमबोनि जिउआव जोबोद मा होनो समनि आंखाल बायदि बिसोरो सोलियो। मानो होनना बुङोब्ला ओ बांसिन सुबुङानो टाउन टाउनाव थाग्रा बांसिन सुबुङानो बिथांमोना ओ माखासे सर बे साख्रि मावनायखौ जों नुनो मोनो जायनि थाखाय बिथांमोना सोरांबानो ओ बेलासिसिम बा मोनाबिलि जाहांसिम बिथांमोना गावसोरनि अफिसफ्राव थानांगौ जायो आरो दा बिदिनो नोगोर ओनसोलाव जिउ खुंनायनि जोंहा माखासे मोजां सुबिदा आरो गाज्रि गाज्रि माबाफोरबो दङ गोहोमफोरबो दङ जायखौ आं नोंथांनो फोरमायलांगोन जोङो मोजां सुब सुबिदा होनोब्ला जेनेबा जोंना टाउन सहराव थानाय सुबुंफोरा गावसोरनि गथ' गथायफोरखौ ओ मोजां फरायसालिफ्राव सोनो हायो मोजां कलेजफ्राव सोनो हायो। आरो बेयाव थानाय ओ मोजां मोजां देहा फाहामसालि गावसोरनि ओ बे लोमजानाय साजानायखौ सिकितसा लानो हायो आरो। आरो बिदिनो जेन'बा ओ टाउन सहराव जोंहा ओम थांलाय फैलाय गारि मथरनि आंखाल गैया जायनि थाखाय ओ जोङो जेन'बा गोबां जोङो ट्रेन थायो बि गारि बास बिदिनो गोबां हान्थिग्रा गारिया जोबनो थाङा आरो जायनि थाखाय नोंथाङा दा गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोबा ओनोंथाङा टाइम बा समखौ नोंथाङा थिगैनो सामलायनो हागोन आरो। आरो बिदिनो जोंहा टाउन सहराव थाग्रा सुबुंफोरा गोबां रोखोमनि ओ माखासे उम गावसोरनि जिउखौ रंजानायजों बारहो हरनो हायो मानो होनना बुङोब्ला टाउन सहराव जोङो गोबां रोखोमनि माखासे मु सिनेमा नायग्रा बा सावथुन नायग्रा बिदिनो आरो गोबां रोखोमनि जोंहा मुवा बेसाद बायग्रा मलफोर दङ जायखौ ओ जाय हाबनानै बिथांमोनहा गावसिनि नांगौ मुवा बेसादफोरखौ बायना लानो हायो आरो। आरो बिदिनो जेन'बा ओ जोंना गामि ओनसोलाव औ गामि ओनसोलावथ' जोंना बारा बिदि इन्टारनेट मबाइलफोरजों बारा बिदि ओ मुवा बेसाद बेखौ बाहायनो रोङामोन नाथाय टाउन सहराव थाग्रा सुबुंफोरा गावसोनि मबाइल बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि माखासे गावसिनाव सुबि ओ नांगौ जानाय खामानिफोरखौ मावना लानो हायो आरो दा जोंहा गामि ओ टाउन ओनसोलाव जेनेबा मा मा रोखोमनि जोङो खाबुफोर मोनो आं बिखौ नोंथां फोरमायनोसै जेनेबा जोंहा टाउन सहराव थाग्रा बांसिन सुबुंफ्रानो जेन'बा ओ सरकारि साख्रि खा मावग्रा जायनि गेजेरजों बिथांमोनहा गावसिनि जिउखौ मोजाङै मोजां बारहोहरनो हायो आरो बेफोरनि फिसा फिसाफोरखौ बिथांमोना ओ मोङै मोजां संसारखौ जालांनो हाखायो आरो बिदिनो जेन'बा जोंहा मोजां फरायसालि मोजां कलेज मोजां रोखोमनि देहा फाहामसालि बिदि आरो आरो ओ थांलाय फैलायनि राहा जाययाव बिथांमोनहा गावसिनि समायखौ नस्थ' खालामा आरो बिदिनो जेनेबा गोबां रोखोमनि ओ उसुबिदाफोरखौ जों मोननो थांङो आरो दा बेयाव जोंहा माखासे ओ गाज्रि माबाबो दङ जेन'बा टाउन सहराव थाग्रा जोंथ' मिथिखागौ जेनेबा बांसिन टाउन सहराव मा जायो बिफां लाइफांङा खम आरो बांद्राय गारि मथरनि जोहै बेवहाय ओ बारहावाया गुबुंले जायो मानो होनना बुंङोब्ला ओ बे गा टाउन सहर सहराव ओरैबादि गारि खारो जे लामायाव नोंथाङा थाबायनो ओ जायगाखौ मोनलाया आरो दा बेयाव जोंहा एथ'बां गारिनि -फ्राय गनाय बे ओ डिजेल पेट्रलनि उखुन्दै खालामगारनाया जोंनि बारहावायाव गोरोबनानै मा जायो बिनि टाउन सहरनि बारहावाया एसे गाज्रि जायो आरो जायखौ जोङो हां लाबाय थायोब्ला जोंहा एसे माखासे बेराम आजार जानायनि जोंहा सम्भाबना थायो। दा बिदिनो जोंहा अनेक जेनेबा बेरामफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै ओ आस्थामा होनो जेनेबा हां लानायनि बेराम बेफोरबायदि बेरामखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो। दा बिदिनो जेनेबा गामि ओनसोलाव जोंहा मैगं- थाइगंफोरखौ बायनाङा। नाथाय ओ नोगोर ओनसोलाव जेन'बा बिथांमोनहा गावसिनि अफिसनि खामानियावनो बेस्थ' थायो नालाय जायनि थाखाय बिथांमोना न'आव मैगं- थाइगं गायनोबा बारि बागानथ' गैखाया बे जों बुंनो हायो दा बिनि थाखायनो बिसोरो मा बांसिन मुवा बेसादफोरखौनो बिथांमोना बायनानै जानांगौ आरो दा बे बायनानै जानायाव आजिखालिथ' जेन'बा फालांगि खालामगिरि मा खालामो गोबां रोखोमनि रासायनारि मुलि होननानै मैगं- थाइगंजों जायनि थाखायबो मैगं -थाइगंफोरखौ बांद्राय जाबाय थायोब्ला जोंनि देहायाव माखासे उसुबिदा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
दा बेखायनो
टाउन सहराव जा थाग्रा सुबुंफ्रा बांद्राय बिदि ओ मुवा बेसादखौ जाबाय थायो नालाय बिथांमोननि देहाया एसेबाबो दुरबल जों बेखौ होननो हायो आरो। दा बेनिखायनो बिथांमोना बांसिन जों लोमजानाय साजानायखौ नुनो मोनो आरो बिथांमोनहा रांखावरि थानायखायसो बिथांमोना गावसिनि ओ देहाफोरखौ औ मोजां देहा फाहामसालियाव फाहामबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। दा बिदिनो जोंहा टाउन सहराव जोंना ओ जेनेबा गोबां रोखोमनि रां खरसा जायो जोंना मैगं -थाइगंयाव। टाउन सहराव गोबां रां जायो जायनि थाखाय बिथांमोननि
टाउन सहराव जोंहा ओ जोंहा बिदि ओ जों गामि ओनसोलनि बायदि गेलेलाबायनो खारदिंलाबायनो बिदि जोंहा जायगा गैया। मानो होनना बुंङोब्ला बेयाव बांसिन सुबुंफ्रानो न'खौ जाब जाब लुनानै थायो। बिल्डिं थिखांनानै थायो जायनि जाउनाव बेयाव जोङो बेफोरबायदि जोङो गेलेनो मोननाय बायदि जायगाखौ जों मोना आरो। आरो बिदिनो जेन'बा ओ बिथांमोनाव बिथांमोनहा बांसिन गावबा गाव ओ न'खरनि मानसिजों थानो मोननायखौ जों नुनो मोना। मानो होनना बुंंङोब्ला नोङो सानफ्रामबो गावबा गाव खामानियाव थांबाय थायो बिथांमोनहा मोनायावल' दसे लोगो मोनलायो आरो बिदिनो टाउन सहराव जोंहा बांद्राय दावराव दावसि जायो। गारि मथरनि होंगो दोंगो ओ जायनिखि थाखाय नोंथांङा बेयाव उम जिउ खुंनायाव सिगाङावथ' नोंथाङा सहायनो हाखानाय नङा। जेनेबा उननि समाव नोंथांङा लासै लासैनो बेयाव गोरोबलांनो हागोन आरो। दा बिदिनो जोंहा जिउ खुंनाय होनोब्ला ओ बिदिनो गाज्रिबो दं मोजांबो दं आरो। जोंहा गामि ओनसोलावबो गाज्रिबो दं मोजांबो दं। बिदिनो दा बेनो नोंथां जोङो जेन'बा गामि ओनसोल आरो टाउन ओनसोलनि जिउ खुंलायनायनि बागै जों फोरमायलायबाय। नंगौ नोंथां। दा आसा खालामो नोंथां जोङो उननि समावबो लोगो मोनलायगोन
औ नोंथां। औ दोनथ'लायसै दे नोंथां गोजोननाय थाबाय।
नोंगौ नोंथां।